उम खोनादों दे।
नोंथाङा मा खालाम
दं ओरैनो जिरायनानै दं। मा होनो बिफां बिफां सायाव दाथ' गरम बोथोरबो जाहैबाय। आरो नोंथाङा बोरै दं।
आंबो बिदिनो आरो नोंथां जेनेबा
मोजाङै ना।
इदिनो दं नोंथां। नोंथां अब्ला जों दा मोनसे आयदा जेनेबा काजिरङा नेसनेल पार्क बिनि सायाव एसे सावराय इसे नङा होमबा।
अ' जागोन उम जायो दे।
ओरैनो जेनेबा आवासफोरखौ मोजां क्लियार खोना हैखादों ना।
अ' खोनाहैदों खोनाहैनायालाय।
अब्ला जों जागायसै नोंथां।
उम ओ जागोन दे।
ओरैनोथ' जों बयबो मिथिखागौ जेन'बा काजिरङा नेसनेल पार्कखौहाय। बे जाहैबाय सा सानजा आ आसाम स्टेटावनो दं।
उम
बेवहाय मानि गोबां जेनेबा बिदिनो बेसेन गोसा जिब जुनारफोर मोननाय जायो आरो।
उम
बेजों लोगोसे जेनेबा जेनाखि बिफां लाइफां बेसेन गोसा बिफां लाइफां जों बेवहाय माने नुनो थाङो आरो काजिरङा नेसनेल पार्कआव।
उम
दा बे बिफां लाइफाङा जोंनि जेनाखि सुबुंफोर बे सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथार आरो जेनेबा दा बे नेस नेल पार्क जानायनि थाखायसो बेफोर जेनाखि जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोराव मानि थानो थाखाय खाबु मोनदों आरो।
उ नंगौ नोंथां।
गोबां जेनेबा गोजान गोजान जायगानि बा गुबुन गुबुन हादोरफोरनि जेनेबा दावबायनो फैनायाव जेनेबा जोंनि जेनाखि आसामनि बे मोन से पार्क बेखौ मानि नायनो थाखाय फैयोबा मानिजोंनि जेनाखि आसाम बे आसाम मानि बिदिनो बाख्नायनो हानायनि मोनसे लामा थायो आरो जेनेबा।
उ नंगौ।
दा जिब जुनारफोर थायो नालाय नोंथां ओरैनो नोंथाङा बेफोरनि जेनाखि खाजोन नेसनेल पार्क बेनि सायाव एसे माबाफोर बुंगोन नामा?
आदसा उ आं बेखौथ' बुंनोजानो काजि नावा नेसनेल पार्क होनबाथाय माने आसामनि जों बे आसाम माबायावनो थानाय जेनेबा। भारतनि सिङाव थानाय आसाम। आसाम हादरसा जाय बे माने। पार्क म जोंनि बे सा सानजा मे जायगायावनो दं जाय। माने बुलुं बुथोर दैमा सेरफांजों नांजाबनाय। बि ए मा होनो थसेल' मा होनो गंनि गं गोनां गान्दानि थाखाय खाय मुंदांखा जायो म होनो फुरा माबा वर््डआवनो मिथिगौ ना बेखौथ' काजिर नेसनेल पार्कखौस ्लगंनि थाखाय मुंदांखानानै आरो बेहाय गोबां जोम नि सिब जुनार नुनो मोनो जाय माने जाय माने काजिरङा नेसनेल। पार्कआवल' नुयो। बेफोरखौ नुनो मोनो बिनिनो नामफोरखौ गोबाङानो। गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बुङो आरो नामफोरखौ एथबां मिथिया जाय आंबो काजिरङानि नेसनेल पार्कआव एथबां बिदि थांबाय थानाय जाया गोबां उन्दै समाव आं ख मोनसे माने थांनाय मा होनो फोरोंगिरिफोर लांनाय समाव क्लास। सिक्स ना ओइद टाइमावल थांदोंमोन आं बेहाय आं एथ'बां गोसो गैला बिनि सोमोन्दै। माने गोदो माने।
औ
म थामफ
औ औ
बेनि बेलायाव होननाय बुङोब्ला आं मा होनो बेहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जुनारफोर मोननो हायो जाय सनाथि मोख्रा होननानै बुङो गल्डेन लिं सिंगुर बेखौबो बेहाय नुनो मोनो। आरो बे मा होनो गोबां जिब मा होनो जिब जुनारफोरनो जायो ब्लेक फानथारबो नुयो बे गान्दायाथ' गोबाङानो दं। जाय माने थसेल' गंनि थाखाय मुंदांखा। उ- बिनि अनगायैबो जों गोबां जिब जुनारफोर नुयो। आरो नोंथाङा उ- माबाफोर सोंबावनो सानदों नामा आरो नों गोसो जादों नामा माबाफोर बुंनो बेनि सोमोन्दै।
औ नोंथां जेनेबा। जिब जुनार आरो बिफां लाइफां बुबा बेवनो आरो जेनेबा जों गोबां बिफां लाइफांफोर मोननो हायो गोबां जिब जुनारफोर जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बाददि गल्डेन लांगुर बेफोरखौ मोननो हायो आरो जायनाखि बेसेन गोसा फसा जुनार बा जिब बेफोरखौ जों बे हाग्रामा बा नेसनेल पार्कआवहाय मोननो हायो आरो दा गोबां बिदिनो बेफोराव दावबायनानै गोबां फरायसाफोरा। गियान मोननो हायो बा नुफेरै जिब जुनारफोरखौ नुनानै जेनेबा रंजानो हायो बा गोजोननाय लानो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नों
बुङोबा बेवहाय गाहाय सालखौ साल थिक हवाइट सिरिस बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ मोननो हायो आरो।
उम नंगौ
बिदिनो दावबायनायावबो गोबां सेफथि जेनेबा गासिबो थाजोबखायो नालाय नोंथां बिदिनो। नोंथाङा दावबायोबा जेनेबा नोंथांजों जेनेबा गारिजों बा जिबजों बिदिनो। थांफायो आरो बिदिनो गावसिोरनि जेनाखि फरेस्टआव मावग्रा सुबुंफोर बिदिनो।
ओ नंगौ
बेरायबाबो सेफटि आरो। दा गोबां बिदिनो नुफेरि बा नोंथाङा नायनो लुबैनाय जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोरखौ मानिे बेयाव थाङोबाों नोंथाङा नुहैगोन आरो जेनेबा नोंथाङा जेनाखि जिब जुनारखौ नायनो गोसो बा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेब काजिरङा नेसनेल पार्क होनबाथ' जों मिथिखागौ बे हाग्रामाया जाहै थसेल' गं आरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा आसामावनो जों बेखौ बाख्नायनो हायोबा बयबो मिथिखागौ
उम नंगौ
गासै बिदिनो जोंनि जेनाखि बे काजिरङा नेसनेल पार्क बेखौ मिथिगौ आरो बुहुमनाङैनो जेनेबा थसेल' गंआरि गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा होननानै नङा होमबा नोंथां
अ‌ नंगौ नंगौ नोंथां
बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौ रैखाथि होनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दा बेफोरखौ माने सोरबा सोरबा उदखारिफ्रा माने बिदिनो गावथारनो नाजायो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा
आदसा आं आं बै माने जोंनि बे मानो मा होनो मा हाग्रा काजिरङा हाग्रा हाग्रामाखौ माने रैखा खालामग्रा माखासे फरेस्ट दिडपार्टमेन्ट दं जाय मा होने बेफोर माने बेफोर माने सिखारि जेनबा बै माबा जिब जुनार गावथारग्रा सुबुंफोरखौ मा होनो एथबां रैखा खालामस्लाबनो हाया इसोरनि बेलायावबो इसोरबो गोबां मानो होन बेस्थ' थायो गावसोरनि खामानियाव बिसोरनि मा होनो मानास हाग्रामाखौ रैखा खालामनायावनो बेजों लोगोसे जों बिदिनो बे बा मा होनो जिब जुन गावथारफ्रा गुबुन गुबुन राहा लानानै मा होनो काजिरङा हाग्रा सिङाव हाबांनो हाबलांनो नाग नाजानाय नाजायो बेफोरखौ जों बे फरेस्ट दिडिपार्टमेन्ट जेनेबा बे हाग्रामा सरैखा खालामनायनि अनगायैबो जों गावबो सांग्रां जानांगोन जाहाथे बेहाय हाबनो मोना जाहाथे बेहाय हाबनाय नुब्ला माने फरे दिपार मेन्मनो‌ हरखाब मा होनो खोथा हरनाय आरो बबेजों माबा
खालामनानै प्लान लादों बेफोरनि सोमोन्दै मिथियोब्ला माने फरेस्ट दिपार्टमेन्टनो खोथा हरनायनि सोमोन्दै खोनथााहरनांगोन जाय माने माने काजिरङा हाग्रामाखौ रैखा खालामनो थाखाय जाय माने जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट जाय माने बिनि बिफां लाइफां फ्रा जाय जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जिब जुनारनिनि जिब जुनारफ्रा जाय मान होनो बुहुमनाङैनो मुंदांखा जाय जों काजिरङा हाग्रामायाव नुनो मोनो खोनादोंना‌ नोंथां
औ नंगौ नोंथां सैथो
बेनि बेलायाव नायोब्ला जों बे मा होनो फरेस्ट दिडपार्टमेन्टखौल' राहा ला राहा नेबाय थानानै जाया जेनेबा जों गावबो मा होनो जेनेबा बेफोरनि गेजेराव माने सोरबाफोर जिब जुनारनि सायाव माबाफोर गाज्रि एबा जेनेबा बेखौ गावथारनानै फानहरनो न नाजानो थाखाय प्लान खालामदोंब्ला बेफोरखौ सिरि सिरि जों फरेस्ट दिडपार्टमेन्टनो खोथा हरनाय एबा बेफोरनि प्लानफोरखौ जों खोनथानानै होनाय बेफोरखौ जों गावबो मावनांगौ जायो मा होनो बेखौ मान मा होनो मानास। न'आथ' जेनेबा काजिरङा हाग्रामाखौ रैखा खालामनायाव जों बयबो हेफाजाब होनांगौ ना नोंथां।
औ नोंथां दा जों जेनाखि बे जोंनि काजिरङा नेसनेल पार्क बेयो माने दंफां लाइफांजों आबुंबा हाग्रा बंग्रा बेवहाय नायनो थाङोबा जों जिब जुनारनि थाग्रा थिलि बुंनो हायो नङा होमबा
उम नंगौ
दामानि बेनो आरो जेनेबा जों जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ खहा खालामोबा दानफायोबा बा बेफोरबाददि पार्क गैयामोनब्ला जेनेबा जों सुबुङा बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ गोदाव सोरावसिन खालामगौमोन आरो जेनेबा जिब जुनार थानो थाखाय जायगायानो गैयाबा दा जिब जुनार फा जोंनि थाग्रा बा जोंनि आथिखालावथ' जों नुगासिनो जेनेबा मैदेरफोर फैलाबायनाय न' न' नंगौ
उ उ नंगौ नंगौ
बेनो आरो सुबुंफोरा मानि जेनेबा गावसिनि जेनाखि थाग्रा बे थाग्राखौ लुनो थाखाय बिदिनो हाग्रा गोनां जायगाफोरखौ दानस्रांहैबाय बे दानस्रांहैनानै जेनेबा जिब जुनार बबाव बबाव दा बिसोर माने सुबुंनि जेनाखि थाग्रा न' बेखौनो मानि अयथासार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि जाहोनानो जाबाय बेनो दा जों बेफोरबायाददि खालामा मोनबा जेनेबा रैखाथि खाथि होयोमोनब्ला बिदिनो जेनेबा बिफां लाइफांखौ ग्रोम रोमैनो दोनोमोनब्ला जोंनि जेनाखि जिउआव नांगौ जानाय अक्सिजेन बेखौबो बिफां लाइफांफ्रा होबाय थागौमोन आरो
दा जेरैबायदि काजिरंङा नेसनेल पार्क बेवहाय मानि बे हाग्राखौ मानिे सङ। थाबा बिदिनो माबा मोनसे दोननाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जेनेबा जों दावबायनोबो हायो बेयाव बिफां लाइफांनि जेनेबा नेचारेलि नों अक्सिजेन मोजाङै देहानि थाखाय जेनेबा दावबायैनाय जोबोद मुलामफा गोनां बेफोर बायदि मोननो हायो आरो जों बिदि जोंनि गेजेराव। ङा नेसनेल पार्क बिनि गेजेराव बुंनो थाङोबाथ' बेयो जोंनि आसामावनो जोबोद मख'जाथाव दा जों आसामनि हिसाबै आसामनि सुबुं हिसाबै माने जों बेवहाय गियान लाहैनो हायो बा नों गोसो जानाय जिब जुनारफोरखौ नायहैनो हायो आरो नङा होमब नो नोंथां
अ नंगौ नोंथां जों बे काजिरङा हाग्रामायाव मा होनो टुरिस्ट हाबनायजों जाहाथे जोंनि बे माने टुरिस्टफोर फैनायजों जोंनि बे माने प्रफिट फैनायखौबो जों नुनो मोनदोंना।
औ औ नोंथां औ
जाय जोंनि बे माने मानास हाग्रामाखौ रैखा खालामनायाव एसे हेफाजाब होयो जाय माने टरेसफोर फैनानै बेहाय मा होनो जेनेबा रां नानै मा होनो मासाग्राम' मा होनो खैजो हाग्रा म' खौ बेरायहैनायाव मा होनो बेफोरनिफ्राय मोननाय रांफोरखौ मा होनो जों बे हाग्रामाखौ रैखा खालामनाय आरो बिनि सायाव मा होनो प्रटेक्ट खालामनायाव जों गोबां हेफाजाब मोनो। मोननो हादों।
औ दा अब्ला जोंना टाइमा फै जोबबाय नै
दोनथ'नोसै नोंथां ओम ओम
औ।